हेलौ औ नोंथां खोनादों ना? औ नोंथांजों आंङो मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां।
बैसागुनि सायावहाय आरोना
औ औ नोंथां औ। बेयो जोबोद जोबोद मोजां मोनसे आइ दा बियोनो नोंथां
औ औ नोंथाङानो सुरु खालामग्रोदो नामा
औ जोगोन दे नोंथां थारैनो ओ बैसागु होनना बुङोब्लाथ' नोंथां बियो जोंनि बर' माहारिनि जोबोद मोनसे एंगार जाथावै मोनसे फोरबो नङा होमा नोंथां
औ औ
औ दा ओ बे बैसागु बोथोरखौ जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि रंजायो नोंथां जेरै ओ सबसे बयनिफ्रायबो गिबिसिन जेनाखि जोंनि खामानि बेयाव जोङो खामानि मानि फोरबो जे बेयो जोंनि सिगांथारावनो जों मोनसे संक्रान्ति होननाय दङ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बे संख्रान्तियाव जोङो ओ हाग्रा बारिफोराव थांनानै जोङो गोबां जेनाखि मैगं थाइगं एबा जेरै ओ लाफा सायख' थाराय मानिमुनि नि खिफि बेन्दों मान जों गोबां जेनाखि मैगंफोर बेखौ जों हाग्रानिफ्राय खांनानै बा नागिरनानै खाना लाबायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ बेखौ लाबोनानै जोङो बेनिफ्राय जोङो न'आवहाय जेनाखि बैसागुनि नामाव अमा सिथार नाय बा सिथारा दोननाय अमा जों बेजोंहाय बेखौ एवनानै जायो आरो लोगोसेनो जों बे गोखा गोैहोनो जों बेखौ नङा होमबा नोंथां गोखा गोख खै होनना मोनथियो ओ बेखौ जोङो अमाजों एवनानै जोङो जेंनानि बैसागुनि नायाव संनाय जौ जौ गोरान एबा जौगिसि नङा होमा नोंथां बेखौ जोङो बेजों जायो लोङो जौआथ' गोबां माबानि दङ जोंनि बैसागु लोंनाया जेरै जौ गिसि मा माथानि जेरै माइब्रा आरो जौ गोरान जों बेखौ बाहायो बर' हारिया नङाहोमबा नोंथां
औ नोंथां
आरो बे दिना जेब्लानाखि जोबगोन आरो अब्ला जोंना फैसै ओ बैसाग दाननि
औ
जेनाखि जागायजेननाय मोनसे अक्ट' जेरै बैसाग दाननि से अक्ट' आरो बेयाव जोङो गामिनि गासैबो बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला जोङो ज' जानानै आहुथि होयो आरो नोंथां गो जोंनि गामियाव आरो आवाथि होनानै जोङो बेयाव आवाथि होनायनि खारनानो जाहैबाय बा बिनि जाहोना जाहैबाय बाय जोङो जेनाखि बि सिगांफोराव जों सोरनिबा इनाय मावबोदोंमोन नामा सोरनिबा फाब बा खामानिफोर मावबोदोंमोन नामा
ओ बेफोरखौ जोङो जेनाखि इसोरनाव निमाहा बिनो बेफोरबायदि गोरोन्थि जाबोदों माने मा होदो बेफोरबायदि बुंनानै आफा आनान गसाइनाव आरो लोगोसेनो जोंनि देहा सावस्रिफोरा जेबो उन समफोराव संसार जा नायाव जेबो खहा दा जाथों बा बेमार आजार जों भुगिनांनोङा बेफोरबायदि होननानै जोङो बे आवाथिखौ होनाय जायो लोगोसे जेब्लानो जोङो आवहाथिखौ होखाङो अब्लानो जोङो गथ'आ बा उन्दैफोरा गेदेरफोरनिफ्राय गेदेरखौ खुलुमनानै बेनिफ्राय मा माबा लायो आरोखि ना ओ बोर बा माबा आसिरबाद लायो आरो लोगोसे गेदेरफोरा उन्दैखौ आसशिरबाद होयो नङा होमबा नोंथां? आरो बे साननिफ्रायनो से अक्ट'निफ्रायनो जेेलानाखि जों आवाथि हैैखांगोन अब्लानो जोङो ओ बैसागु रंजानायखौ जोङो जागायजेनो आरो नोंथां। आरो बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथावनि खोथा नङा होमबा नोंथां? जेरै गोदोनि गोदो गोदायनि समाव जोंनि आबै आबौमोननि समाव बैसागु बोथोरखौ जोङो सप्तासे बा बा स्नि सानहालागै जोङो फालियोमोन रंजायोमोन बे फोरबोखौ। नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां सोलायनाय नुबाय आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा-सिख्ला मोना ओ बैसागुखौ साननै बा सानथाम बा सानब्रैनि गेजेरावनो जों रंजानानै फोजोबो आरो।
औ औ।
आरो दुखुनांथाव खोथायानो नैबेबो मोनसे जे नोंथां जेरै गोदो जोङो खुगा मेथाइ खननानै बैसागुखौ रंजायोमोन खाम, सेरजा, जथा, सिफुं, गंगोना बेफोरखौ लानानै जोङो रंजायोमोन। नाथाय आथिखालनि सेंग्रा-सिख्ला फ्रा जोंनि जेनाखि टेक्न'लजिनि जेनाखि दामग्रा देग्रा आगजु बक्सफोर लानानैसो मदार्न गानजोंसो मेथाइजोंसो जोङो रंजानायखौ नुनो मोनसै। आथिखालाव गोबां बेयो मोनसे जोबोद जोंनि बर' हारिनि दुखुनांथाव खोथा आरो नङा होमबा नोंथां? नोंथां। माने बेफोरबायदि जोङो जुदि सोलिबाय थायोबा बैसागुखौ जोङो बेफोरबायदि जों रंजाबाय थायोबा जोंनि जेनाखि हारिमुनि जेनाखि दामग्रा आगजु बा खुगा मेथाइफोर बेफोर लासैनो गोमालांगोन। नङा होनबा नोंथां?
औ‌ नोंथां।
दा बेफोरखौ जोङो ओ माबा हमथानानै लाखिनांगोन जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोरोंलांनांगोन जेरै खामखौ माबोरै माबोरै दामो जथाखौ सिफुंखौ माबोरै जों दामो आरो खुगा मेथाइखौ माबोरै खनो? जों बेफोरखौ गामि गामियावहाय जेनाखि गोरों मानसिफोर बिसोरो फोरोंलांनांगोन। नङाबा सानसे समाव जोंनि हारिमुनि जेनाखि ट्रेडिसनेल दामग्रा बेफोरखौ जोङो दामग्रा आगजु बा खुगा मेथाइ बेफोरखौ जोङो खोमालांनांगोन आरो नोंथां।
खोथायाथ' थारैनो सैथ नोंथां।
औ नोंथां दा माबानि सम हिसाबै ओ बैसागुनि जेनाकि सम बेयाव जोङो ओ रंजानानै जोङो जेनाकि स बे सानथाम सानब्रैखौ जोङो गोजोननाय लानो हायो बे फोरबोखौ फालिनानै। आरो मोनसे खोथाखौ जों मख'नांगोन नोंथां बेबो बैसागु जों मोनसे एंगारथो एंगारनो हायि जेनाकि सोमोन्दो दङ' जेरै बियो ओ बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय नङा होमबा नोंथां। बेखौ जोङो ओ एप्रिल दाननि जिब्रै अक्ट'खालि जोङो बावखुंग्रि जेनाकि फ्रेस्टिभेल बेयाव जोङो हाजो गाखोनाय खौ नुनो मोनो जेराव गोबां जायगानिफ्राय गोबां हादरफोरनिफ्राय ओ बिथांमोनाबावहाय बे फोरबोआव ओ दावबायफैयो आरो बाहागोबो लाफैयो। मानो होनब्ला बेवहाय जोंहा माबा बादायलायनायबो जायो नालाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाया नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
बाहागो लाफैयो आरो जेनाकि जोंनि बेवहाय गाखोनायनि गुबै जाहोन बावखुंग्रियाव बेनो जाहैबाय ओ बेवहाय मोनसे जोंहा माबा दङ' जेरै गोदो बेवहाय सासे बावखुंग्रिया सासे सिख्लासोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ आरो बेनि नामै जुदि जोंनि जेनाकि ओ माबाफोर सुबुंफोर बिथांमोना माबा खालामोबा बेवहाय बोसोरथामै जुदि गाखोयोबा जोंनि जेनाकि साननाय हनाय बा जोंनि सोरबा मोजां मोननायखौ जों मोननो थाखाय सान बिनि नाम लाना गाखोयोबा जोङो मोनफुंनो हायो होनना नानै जोंमोनहा फोथायनाय दं बर' हारियाव नङा होमबा नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु बोथोरखौ माबोरै रंजायो आरो मा मा आगजु लानानै ओ माबायो रंज जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे आंनि सिगाङाव बुंना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ नोंथां दे बुंदो
बैसागु फोरबोखोथ' जोंनि गोदोनि समफोरावहाय जों जा नुबोदों दोंमोन जेब्लानाकि जों ओन्दै ओन्दैमोन उन्दै सममोन बे समावहाय बिराद मोजाङै आरो गाजा गोमजायै जेरखम फालिनांगौ बेफोर फालिनायखौ जों नुनो मोनबोयोमोन आरो दा समाव नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बे बुंनायाहाय थारैनो सैथो बे गोमोरलांनो हमगासिनो दं आरो ना माखासे समफोराव जोंनि बे गामियावहाय आबै आबौ आदै मादैमोननिफ्राय गोदोनिफ्रायनो संसार जाबोबाय थानाय समावहाय जेबायदि बैसागु फोरबो खौ फालियोमोन बे फालिनाय समफोरा माने सोलायलांनो हमदों आरो ना
औ नोंथां
थारैनो सैथो नोंथांनिया बा गासिबो सैथोजोबानो दा जोङो ओ गमामायैनो बे खोथाफोरखौ साननांगौब्ला नायोब्ला आरोना बैसागुनि माखासे नेमखान्थि आरो जोंनि गोदोनि आबौ आबैमोननि खान्थिफोरखौहाय जोङो दा मो जाङैनो सोलोंलांनांगोन आरो सोंलोंनां गोन आरो सोलोंनानै जोङो बर' हारिखौ बे मोनसे फोरबोनि सायाव ओ बयनिबो बुहुमनाङै नो मिथिसारहोनो आरो गोदोनि खालचारफोरखौ जोंनि आबै आबौनि माखा खासे नेम निथिफोरखौ फालिलांनो जोङो दा सोलोंलांनांगोन आरोना आं बेखौ नुहुत गमा मायैनो थारैनो नों थांनि बुंनायफोरनि माखासे ओम खोथाफोरा ओ थारैनो दा नुबोगासिनो दं जाबोगासिनो दंङ बिनिखायनो आं सानो जे आरोना
औ नोंथां
जोङो सो लोंनांगौनि बहुद खामा गोनांथि दङ आरोना बे दानि दानि नैबे मुलुग खौ नायोब्ला आरो ना
औ नोंथां
औ नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो हा
हागोन नोंथां हागोन
औ
जोंना बेनो नोंथां आथिखालनि जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख ख्लाफोर बिथांमोना बावगारालांजोबनो हमबाय रंजानाया रंजायो बे सैथो नाथाय जे जोंनिनाखि हारिमुनि जेनाखि दामग्रा देग्रा खुगा मेथाइ बेफोरखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनसै जायनि जाहोनाव जों बिनि सायाव माखासे खामानि मावनांगोन नङा होमा नोंथां जेरै बिथांमोनखौ फोरोंलांनांगोन बैसागुखौ माबोरै रंजायो खुगा मेथाइखौ मारै खनो बे बेफोरखौ जोङो ओ माबाना होनांगोन आरो बिथांमोननो फोरमायना होनांगोन फोरोंलांनांगोन
औ
दा जोङो बे खामानिया नों आंनिनो खामानि नोंथां जेनाखि ओन्दै ओन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ फोरोंनांगौआ बिथां नों थांङा जुदि खाम दामनो रोङोबा बा सिफुं जथा आगबि जोंनि हारिमुनि जेनाखि दामग्रा जों बेखौ नोंथाङा जुदि दामनो रोंजोबोबा नोंथाङा नोंथांनि गामिनि जेनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर जायफोरा बेफोरबायदि दामनायनि जेबो माबा गैफेरा बेफोरखौ नोंथाङा फोरोंनांगोन आरो। जुदि जोंनि गामियावबो जुदि बिदि दङब्ला आंबो फोरोंनांगोन नङा होनबा।
औ नोंथां औ थारैनो सैथो।
औ दा ओ बेनो नोंथां। जोंनि जेनाखि रंजानाया नोंथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन बे गासिबो नंजोबगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि रंजायो माबोरै रंजायो बेफोरखौ नोंथां आनो खोन्थाबाय। नाथाय खोनाना दुखु मोननबाय जे नोंथांमोननि गामियावबो जोंनि जेनाखि दामबग्रा आगजुं आगजु जेनबा खाम, सिफुं, सेरजा बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनलिया होननानै नोंथाङा बुंदों।
औ नोंथां।
आथिखालाव जोंनियावबो नुनो मोनला नोंथां जोंनि ओनसोलावबो। बेफोरबायदि माबानायखौ दामनाय देनाय खुगा मेथाइ खननायफोरखौ
औ
दा बैसागुनि सोमोन्दै जोङो बे आयदायाव गोबां रायज्लायबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
मिथिनो मोनैखौ नोंथां बुंनानै आं मिथिनो मोनबाय।
औ
जोबोद जोबोद साबायखर बिनि थाखाय।
औ औ
समाबो जाबाय नै नोंथां।
औ नोंथां।
औ बिदिबा औ नोंथां औ नोंथां दे अब्ला बिदिब्ला जों समनि गोनांथि औ नोंथां दे।